खोनादोना नोंथांङा? औ माबोरै दं नोंथाङा दा माने दासान्दै?
आंथ' मोजां। दङ इसोरनि अननायाव। नोंथाङाबो माबोरै दङ?
औ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथाङाबो मोजां दं अब्ला जोङो दान्दिसे सम सोलोंथाइनि बागै सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। नोंथाङा औ नोंथाङा इयारफन लादो नामा?
लायाखै नोंथां।
औ।
नोंथाङा आंनो अब्ला सोलोंथाइनि बागै सावरायना होनो हागोन नामा, सुंदै।
औ हागोन नोंथां‌ जोंना
जोंनाथ' सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला
औ। फरायसालियाव फरायनायनि अनगायैबो गुबुन गासैबो खामानिया जोंना एबा मोननायानो जोंना
औ नोंथां।
बे सोलोंथाइखौहाय लानो थाखाय जोंहा ओ उन्दैनिफ्रायनो एबा ओ जोनोम जानायनिफ्रायनो जोंहा सोलोंथाइखौ लाजेननो सोलोङो। जेरैहाय जोंहा सोलोंथाइ लानोब्ला सासे उन्दै गथ'आहाय गिबियावनोहाय
गिबियावनोहाय, बियो जोनोम जानाय लोगो
बियो बिमानि आहारखौ जों
सोलोङो।
बे औ। औ बेनो बेबो मोनसे जोंनि सोलोंथाइ। बेनिफ्राय जोंहा, बेनि उनाव नावहाय ओ
बियो एसे देरबोनाय जायो अब्ला बियो बिमा ओ बिमा एबा बिफाखौ ओ मा बाबा एबा आइ आफा होननो सोलोङो बेनि उनावहाय बे गथ'आनो जोंना देरनानै ओ थाबायनाय बायदिसिना सोलोङो। बिदिनो जोंना ओ
जोंनि गासै ओ बिमा बिफायानो जोंनि थाखाय ओ जोंखौ गासैखौबो फोरोंना होयो। बेनि थाखायनो जोंना बिमा बिफाखौबो जोंना फोरोंगिरिफोर बायदि मानिना
बिनि थाखायनो मानिना लानांगोन आरोना नोंथां। औ नोंथां।
औ। बिदिनो सोलोंथाइनि बागै नोंथाङा सुंद'यै फोरमायना होयोबा मोजां मोनगौमोन आङो।
औ नोंथां थारैनो आं सुंद'यै फोरमायनो सानदों। सोलोंथाइनि बागै
सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो जोनोमनिफ्रायनो गासिबो ओ जों सोलोंबोयो, जेरै जोङो सोलोंथाइखौ नुनानै सोलोंनो हा यो, मोनदांनानै सोलोंनो हायो, जोङो बेखौ जानानै सोलोंनो हायो, गासैबो जोङो गोदान गोदान बिथिंखौ मिथिनो हायो, बेनो जाबाय जोंनि सोलोंथाइ। सोलोंथाइ होनोब्ला जों, सोलोंथाइ होनो ब्ला जोंनि बे ओ सोलोंथाइया, जिउआव मोनसे गोनांथार। जाय बे सोलोंथाइखौ लायोब्ला जोङो गोदान गोदान मिथिनो लुबैयोब्ला जोंनि साननाय ह नाया आलादा जायो। आरो जोंनि जिउआव, जिउनि थांखि सिम सहैनो थाखाय जोंनि लामायाबो गोरलै जानानै फैयो। ओ सोलोंथाइया जोंनि बे भारत हादराव नायोब्ला गुबुन हादरनिख्रुइ जोबोद ओ गोग्लैसो सोनानै दङ। औ सोलोंथाय सोलोंथाय होनोब्ला जोङो औ उन्दैनिफ्राय लानानै जोङो थैजासिम जा जा गोदान नु थाय गोदान गासैबो जों बे मोनसेनि उनाव मोनसे गोदान गोदान गोदान बिथिं लानानै जोङो नुलांबाय थायो बा सोलोंलांबाय थायो एबा सिखायलांबाय थायो बेनो जाबाय जोंनि सोलोंथाइ। सोलोंथाइया गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो। जेरै जों आरो सोलोंथाइखौ जों गुबुन गुबुन रोखोमै ला लानो हायो जाय जेरै सोलोंथाइखौ जोङो ओ साननानै गावनि मोनदांथियावबो जों मोनदांनानै सोलोंनो हायो। गावनि जानायजोंबो जों सोलोंनो हा हायो। गावनि मावनाय दांनाय गासैखौबो लानानै जों सोलोंनो हायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंना सोलोंथाइ होनो ब्ला गुबुन फरायसालियाव थांनानै एबा फोरोंगिरिजों फोरों जानानै जोंनो फोरोंगिरिया फोरोङो जों फोरोंनायखौ गोसोआव लायो बेबो मोनसे सोलोंथाइ आरो उन्दैनि फायनो जोंखौ बिमा बिफाया ओ उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ बि फाया राइज लायनो सिखायनायनिफ्राय थाबायनो सिखायनायनिफ्राय जनो सोलोंनायनिफ्राय बेफोर गासैखौबो जोंनो बिमा बिफाया जोनोमनिफ्राय बा बोसोरसिम जोंनो बिमा बिफाया फोरोङो बेनि उनाव जोंखौ बा बोसोरनि उनाव ओम फरायसालियाव हगार हरो सोलोंथायाइ लानो थाखाय। फरायसालियाव हगार हरबा जोङो गासैबो गोदान गोदान बिथिं माबो जों माबायदि बिथिङाव मा खालामदों मा बेजों माबायदि बिथिङाव जा जा खामानि मावदों जा जा सोलिबाय थादों बेफोरखौ जोङो फरायसालियाव फोरङो फोरोङो आरो बेजों लोगोसे जोङो सोलों सोलोंथाइ लानो थाखाय आथिखालाव मुगायाव दानि मुगायाथ' बिगियानारि मुगा नङा होमबा नों
औ नंगौ थारैनो।
बे बिगियान बिगियारि मुगायाव जों सोलोंथाइ लानो थाखाय जोबोद गोरलै जाबाय। जोंनो जोंखौ जोंनो सोलोंथाइ लानो थाखाय गासिबो जोंनो बिगियानारि दारिमुफोरानो जोंखौ खौ जोबोद गोरलै खालामनानै होबाय जेरै कम्पिउटार कम्पिउटार मोनसेयाव जोङो बुहुमनि गासैबो बाथ्राखौनो मिथिनो मोनो खना खनला ज-जायगायाव जा जा थासारि जादों बेफोरखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो हायो बेफोरखौ लानानै जोङो सोलोंथाइ सोलोंनो हायो। आरो दानि गोदान मुगायाव जोंखौ बिगियानारिया जौगानायाव एबा सोलोंथाइ लानायाव ओरैबाय जों हेफाजाब होदों जे जोङो सोलोंनायाव जोबोद गोरलैयैनो सोलोंनो हायो आरो जोबोद गोरलैयैनो बुजिनो हायो।
औ।
अब्ला नोंथाङा आंनो सोलोंथाइखौ माबोरै लायोबा जोंनि जिउआव मोजां जागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंना सोलोंथाइ होनोब्ला बिदिनो जोंना ले खा एबा ओ बिजाबनि ओ फरायनानै रोंनायखौल' जोंना सोलोंथाइ होननानै बुङा सोलोंथाइ ओ सासे सुबुङा ओ सो ोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय गोबां गियान एबा ओम बिदिनो
बिदिनो ओ
बायदिसिना ओ बिथिङावनो जोङो गासैबो बिथिङावनो जेनेबा गोदोरखौ मान होनाय उन्दैखौ समान होनाय बिदि ओ बो बिथिङावनो जोंना रोंनानै फैनायखौसो जोङो सोलोंथाइ गोनां सुबुं होननानै बुङो। नाथाय जोंहा जाय सुबुङा बि जाबनिल' एबा माबेबा आयदानि सायावल' ओ रोंनानै फैयोब्ला जों बेखौ सोलोंथाइ गोनां सुबुं होननानै ओ साननानै लानो हाया। मानो होननानै बुङोबा जोंना बे बिजाबनियाल' सोलोंथाइ नङा जोंनि सानफ्रोमबोनि खाम खामानियाव साम सानफ्रोमबो गोदान गोदान ओ मोननाय खामानि बायदिसिनाफ्राबो जोंनि थाखाय सोलोंथाइ।
सोलोंथाइ औ नों
बेनि जाहोनाव बेनि जाहोनखोनो आंङो
होननानै सानदों औ नोंथां।
औ ओ जोंनाहाय गुबुन हादखौ नायोबा एबा गुबुन ओ
बायरि
बा ससियेल मेडियाफोराव जोङो नुना मोनोदि गुबुन हादोराव फरायसालियाव हाय फरायनायजों अनगायैबो गोबां ओ खामानि एबा गोबां आयदाफोरखौ जोङो फोरोंफानायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय जोंहा औ जेरैहाय जोंहा ओ बेफोर फरायसालियावनो गुबुन हादोरावहाय जोंनि बायदि एखे फरायसालियावनो गुबुन हादोराव ओ बायदिसिना आयदानि सायाव सावरायो जेरैहाय जोंहा ओ साखोन सिखोननि सायाव एबा खेला गेलेनाय सोरनिबा सोरबा सोरबाया मेथाइ रोजाबनाय सोरबाया मोसानाय बिदिनो गाव जेराव गोसो बेवहाय जोंनिया दामनाय देनाय बायदिसिनायाव गावनि गोसो बायदि थांनो हायो नाथाय जोंनि फरायसालिफोराव जोंङो बेफोरखौ नुनो मोना औ बिदिनोहाय जोंना फरायसालि होनोब्लाथाय जोंना खालि बिजाबनिल' फरायनाय बेफोरबायदिनि जाउनाव जोंनि फरायसाफोरा ओ बानाय ओ बानाय मोननायजों लोगोसे बिसोरो बिदि ओ सानसेयाव बिदि फरायबाय थानो गोनांबा बिसोरो गोबां मेङो बेनि जाउनावनो जा आ सानो जोंनि हादोरनि फरायसाफोरा एबा जोंनि बे हादोरनि ओ जो हादोर जोंनि बे हादोराव जोबोद गोग्लैसोनाय एबा गुबुन हादोरनो निस्रुइ ओ रुजुनाय नायोब्ला जोबोर सिङाव होननानै आङो सनानै मोनो औ जों जोंनियाबो गुबुन हादोरफोर बायदि ओ गोबां दावगालांनो गोबां खामानि मावनांगौ दङ। जेरैहाय जोंहा फरायसालिफोरावहाय ओ बिदिनो साब सिखोन खालामनाय बेफोर आयदाखौ लाफानांगौ बेजों लोगोसे खेला गेलेनाय आयदा आ बिदिनो जोंना बिजाबाव उम गांसे बिजाबाव जि आयदा थायो बिदिनो ओ बे खेलाफोर फोरखौबो जोंना मोनसेनि उनाव मोनसे आयदा हिसाबै साननानै ओ मावफुंलाङोब्ला एबा ओ क्लास हिसाबै एबा थाखो मोनसे थाखोआव मोनसे क्लास हिसाबै लायोब्ला जोंना
जोंना जोबोर मोजां जागौ आरोबा जोंनि
फरायसाफोरानो जों ओ दावगालांगोन होननानै आं साननानै मोनो नोंथां नोंथां
औ बिदिनो ओ नोंथांङाबो आंनि सेराव फंनैसो मोनथिनाय बाथ्राखौ बुंबावबा आंङो
गो-गोजोननाय मोनगौमोन नोंथां औ थारैनो आंङो एसे सुंद'यै बुंना होबावनोसै सोलोंथाइ होनोब्ला जोंनि बे फरायसालियाव खालि जोंनिया बिजाब नि बागैल' फोरोंङो बेवहाय बाहेरा बाहेरा जेबो ओंथि गोनां बाथ्रा लाबोआ जेरैहाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुर नाय बेफोर जोंनि फरायसालियाव ओ गोबां नुनो मोना आथिखालाव उम गंफा गंनैयाव जाबाय नाथाय जोंनि बांसिन ओ उहुम बांसिन फरायसालियावनो जों बेखौ नुनो मोना नाथाय बेखौ जोंनि बे फरायसालियाव सोसन नानै होयोब्ला जोंहा गोबां ओ ओ मोजां जागोन मानोना जोंहा बेजों लोगोसे ओ जोंनि फरायसाफोरा बे दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गाव जा आयदायाव गोसो दं बेखौ लानानै बिसोर गोजोननाय मोनगोन आरो बिसोरो फरायनोबो गोसो जागोन उम बेनिखायनो जोंङो अ फरायनाय होनोब्ला एबा सोलोंथाइ लानाय होनोब्ला दा जों खालि ओ बिजाबजोंल' एबा बिजाबनि सोमोन्दैल' फरायबाय थाब्ला जाया मानोना जोंहा ओ बे बिजाबनि बागै फरायबाय थाब्लाल' जोंङो गुबुन आयदाखौ मोननाय नंङा बेनि थाखाय खायनो जोंनि बे फरायसालियाव ओ गुबुन आयदाखौ सोफायोब्ला जेरैहाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय ओ बेफोर गासैबो ओम खौ लाफायोब्ला जोंनि फरायसालिनि फरायसाफोरा मोजां जागोन होन होननानै सानो मानोना जोंनि बे फरायसालियाव ओ बेफोरखौ लाफायोब्ला फरायसाफोरा गोसो गुदुंङै गाव गोसो जानानै फरायनो गोसो जागोन आरो बिसोरनि फरायनो गोसो जानाय एबा गोसो गोसोआव लाखिनो हानाय गोहोआबो बांगोन ओ स' नोंथां ङम उम बेनिफ्राय उम जोंङो बे सोलोंथाइखौ लानानै बिसोरखौ जोंङो सोलोंहोनो हागोन। अब्लासो जोंनि सोलोंथाइ लानाया आबुं जागोन होननानै सानो नंगौना नोंथां?
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय उम
नोंथांजों रायज्लायनोमोनना गोजोननाय थाबाय गोजोनथों औ गोजोनथों गोजोननाय थाबाय नोंथां।